हा अ दा बे समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
औ दा नोंथां न'आव ओरैनो दंलै नोंथां।
अ बिदिब्ला आङो नोंथां बिदिब्ला आङो नों थांनाव फन हरनायनि खारनानो जाहैबाय मोनसे आयदाखौ लानानै जोंहा सावरायलायनाय लानायसै नामा होननानैसो आङो नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां माखासे आयदानि सायाव जोङो सावरायनो थाखाय सावरायजायो नोंथां
अ बिदिब्ला जोङो दिनैनि बे सावरायलायनायनि आयदा बे आयदाखौ जोङो दै बे दैखौनो लानोसै नामा नोंथां?
एस एस एस थारैनो दैखौ लाजायो।
ओ बिदिब्ला आङो दिनैनि बे जोंनि सावरायलायनायनि आयदा बे आयदानि नि बागै नोंथांखौ आङो एसे बेखेवनानै होनो थाखाय आङो नोंथांनिखौ खावलायनाय जाबाय आरो नोंथाङा हागोन ना?
औ हागोन- हागोन नों -थां दा दैया जेरै जों मोननै बा जों मोननाय जायो जेरै जोङो दैमानि दै बा अखानि दै बा जोङो लोंनायनि दै दैया जोंनि थांना थानायनि मोन -से माबा जुदि जों दैखौ जोङो लोङाबाथाय जों जिउआव थांनानै थानो हानाय नङाबा जोङो थैगोन आरो जों
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नंगौ।
दैखौ सुबुंफोरा बांसिन लोंनांगौ बा जेरै जों दै गांबानो लोंनांगौ बिदिनो जोङो दैफोरखौ नांगौ समाव जोङो बाहायनांगौ जेरै जोङो जुदि नों दै गैया अब्लाना जों बे समायना बुहुमाव जों थांनानै थानो हानाय नङा जों माखासे खैफोदजों मोगा मोगि जानांगौ जागोन जों लोंनायनि जोङो जुदि जों लोंबाय थानांगोन आरो बिदि दङ जों लोंनाय बा जोङो दैखौ जों गोबां बायदि बायदि खामानिफोराव बाहायो जेरै जोङो ओ थोरसि सुनाय हाबाफोराव बाहायो जेरै ओंखाम संनाय बिदिनो दुगैनाय बिदिनो ओंखाम संनाय बिदिनो ना सुनाय बिदिनो जोङो जोंनि जि नांगौ मुवा बा नांगौ गोनां थि जानाय बैफोरनि थाखाय जोङो दैफोरखौ बाहायनाय जायो जों आथिखालाव बांसिनै ज फोर माने दैफोरखौ माने अबेबा जायगा लायै जायगा मोननो थाङा बा जोङो मोननायखौ नुनाय जायाखै बा जोङो मोननो नागिरा आरो नोंथां माने गोदोनि समाव माने ओरैबायदिमोन माने दाबो माने जायगा लायै जायगा माने दैखौ मोननो थाङा बा जोङो नुनो मोननाय जाया आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
थांनानै थानायनि बा जोंनि बे जिउ बा जोङो बे समायना बुहुमाव जों जोनोम जाफै जेब्ला जोङो दैनि गोनांथिया खोब जोंनो दैखौ नांखागौ जायो ज जुदि जोङो जुदि जोङो सानब्रै सानबायालागै जुदि जों दै गांनानै थायोब्ला बा सानब्रै सानबानि नङा जे जुदि जोङो सानसे साननैनि जुदि जों दै लोङालासिनो थायोबा जुदि जोङो दै मोनलोंथारा जि गारमाया रानखांजोबोब्लाथाय जोंहा थांना थानो हानाय नङा जोङो खैफोदजों मोगा मोगि जानांगोन जायनि जाहोनाव जोङो माखासे बेमार आजारजों माने खैफोद गोनां जागोन आरो दै अखानि दै बा दैबाना जों दैबानाखौबो बुंनो हायो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरखौ दै बानाया खैफोदजों मोगा मोगि खालामगासिनो दं मालाबा समाव मालाबा बोसोर समाव दै बानाया जाया माबलाबा समाव अखायानो हाया माबलाबा समाव अखा हायैनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा माइ गायनो हाया बा रानस्राव खरान जानानै आबादफोरखौ बेखौनो खहा खालामलांजोबो दैफोरा बिदिनो माने माखासे समाव गोबाङै माने दैबानाबो जायो मालाबा समाव माने दैबो गैयि जायो माखासे दैबानाबो जानायाबो मोजां दै जाययाबो मोजां मालाबा समाव एखनबा एखनबा आरो नोंथां बिदिनो माने सम लानानै बिदिनो दैफोरखौ जोङो मालाबा समाव माने सोरबा सोरबा मोननोबो नगिरा एा जायगाफ्राव जोंनावथ' गोबां नांगौ समाव मोनो दाथ' माने बेलेग जायगाफोराव दै खौनो गोबां बेसेन गोसा बा गोबां रां होनानै बायनो गोनांबो जायो माने बिदिनो आरो नोंथां माने जों दैफोरखौ नांगौ समाव लोंनांगौ बा जों जुदि लोंबाय थायोबा जोंनि थाखायनो मोजां बा जोङो मोजां खामानिफोराव बाहायनांगौ
नोंगौ नोंथां।
बेनि सायाव मा फोरमायगोन नोंथाङा
नोंथाङाथ माखासेखौ बुंलजोबखाबाय नंगौ दैया जाहैबाय जोंनि जेनेबा थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे थंगा हायै गोनांथि दंबावो नोंथाङा बुंदों माखासे दैया मोनै रोखोमनि मोनो माखासे लोंग्रा दै आरो मोनसे दैमा दैसानि दै
नोंथां थारैनो नोंथां माखासे बाथ्राया सैथो जेरै दैया जोंनि सामफ्रोमबो जिउआव थांनानै थानायनि थाखाय एंगाहायै गोनांथि बेखौ आंबो सानो आरो
नोंथाङा बुंना ज जों साननै सानथाम दै मोनलोङाब्ला जोंनि गारमाया रानखांनानै जों जिउखौ खोमानानै लानांगौ जागोन आरो नोंगौ बे बाथ्रायाबो सैथो आरो बेनि अनगायैबो दै बे दैया जाहैबाय जोंनि सानफ्रोमबोनि मानसि नि जिउआव माखासे खामानियाव बाहायनाय बे खामानियावबो जोङो दैनि गोनांथि जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो जे मिथिंगा बिखायाव थांनानै थादों जेरै बिफां लाइफां गास बेफोरबो गसिबो बेफोरनि आदाराबो बिसोरो दैखौनो ब होननानै लायो आरो नोंथां दा बे बिफां लाइफांफोरा दैखौ हा सिंनिफ्राय बोनानै लायाब्ला जेनेबा गावसोर थांनानै थानो हाया आरो आरो जों बिफां लाइफां गैयाब्ला जों अक्सिजेन मोनाब्ला जों बोरै थांनानै थानो नङा होमब्ला नोंथां बेखायनो दैया जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय जोबोद गोनांसिन होननानै आं सानो आरो दै गैाब्ला जों सुबुं माहारिया थांनानै थानो हानाय ना आरो बेजों लोगोसे दै जेरै जोंङनो सुबुं माहारिया आबाद मावो गोबां रोखोमनि आबाद मावो बिफां लाइफां माखासे जाग्रा आबादफोर बेफोराव जेने आबाद मावनायफोराव जोंङो दै गैयाब्ला बे आबादफोरा दै मोनाब्ला जों आबादफोरखौ दै खो हानाय नङा आरो एबा जों आबाद फोरखौ मोननाय नङा आबादफोर मोनाब्ला आबादफोरखौ दैखोनो हायो हायाब्ला जोंहा जानाय माखासे आदारफोरा मोन जानाय आदार माखासे आदारफोरखौ जों मोननाय नङा बेखायनो जोंनि थाखाय दैया जोबोद गोनांथार जे बर'फोरा जेरै माइ आबाद मावो बर'फोरा माइ आबादखौनो गाहाय आबाद होननानै सानो बे माइ आबाद आबाद मावनायावबो जोंनो खोब दै बे दैखौ जोंनो गोनांथि आरो जे माइ आबाद बे माइ आबादखौ दै गैयाब्ला जोङो गायनो हाया एबा मावनो हाया आरो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो दैनि गोनांथि जायो जेरै जों हायाव एवनानै दैजों गलायनानै जोंङो हाखौ मा होनो हाब्रु खालामनांगौ जायो आरो आरो दै सोनांगौ जायो आरो अब्लासो जों माइखौ गायनो हायो बेखायनो दैया जोंखौ गोबां रोखोमै हेफाजाब होयो होयो आरो जेरै लोंनाय आरो बेनिफ्राय जानाय आरो बिफां लाइफांनो आदार होनाय बेफोराव दैया गोबां रोखोमै हेफाजाब होयो आरो आरो दैमा दैसानिफ्राय बेफोरो गोबां हेफाजाब होयो आरो जेरै जेनेबा आबाद मावनायाव बबेबा बिलोनिफ्राय बोहै बोनानै बबेबा हायाव आबाद मावोब्ला जों बे दैमा दैसानिफ्राय जोंङो बे दैखौ सोनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जों जेनेबा दैजों बायदि रोखोमनि माखासे दिरुननाय बेखौबो जों नुनो मोनो जेरै जोंनि सुबुं माहारिया थांनानै थानायाव माखासे इलेक्ट्रिक एबा मोब्लिब बेखौ खौबो जोङो दैनिफ्रायनो दिहुनो आरो दा आंङो बुंनो सानोदि जेनेबा जेनेबा दै बे दैया जेनेबा जों बे दैखौ जेनेबा माखासे सुबुंफोरा जेरै दैमा दैसायाव फोैनाय बेफोरखौ जाबोर जा मैला मैथा खालामलांबाय बेफोरखौ जों ओ रैखाथि होनांगौना होनाङा नों थाङा मा होननानै सानो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हेलौ औ खोनादों नोंथां औ खोनागासिनो नोंथां
नोंथां आं होनदों नोंथांनाव जेनेबा दैमा दैसानि बोहैबोनाय बे दैफोर बेफोराव जोंनि सुबुं माहारिफ्रा जाबोर जाथोर गारलाजोबबाय। बेफोरखौ जेनेबा जों बेफोरबायदि गारबाय थायोब्ला जोंनि दैया गुबुंले जागोन होननानै सानो ना नोंथाङा साना आरो सानोब्ला माबायदि जों बेफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन नोंथां नोंथाङा बिनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंगौ थारैनो जोङो बुंनांगोन आथिखालाव गोबां दै बोहैग्रा जायगायाव माखासे सुबुंफोरा दाखोर दालाखौ गारनानै दै थांनो हायो बा जोङो माने दै थांग्रा लामायावनो गारनानै जाय दैया थांनो हायिनि जाहोनाव माने सो फोरफोर बा गामिफोराव लोमसावनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा खैफोदजों मोगा मोगि जानांगौ। जायनि जाहोनाव गोबां आथिखालाव बेफोरबायदि गारनानै दोननायनि जाहोनाव बार गुबुंले माने गोबां माने माने मोजां थासारि फोर मा जानाय नङा माने गोसाव गोफोना माने बांसिन मोनामगोन बा जों थानो हानाय नङा गाज्रि गाज्रि माने मोनामनाय। फोरा जागोन आरो आं बैफोरखौ होबथानो थाखाय जों साफ्रोमबो सुबुंफोरा गोख्रों बा जों मोनसे मोजां जायगा। बनायनाय दोननांगोन बा जोङो बैफोरखौ बा हाखर बा बिलो बा दै थांग्रा जों गारालासिनो गाव गाव मोनसे जायगा बनायना लानानै दोनोब्ला जोंनि थाखाय मोजां मा होनो होमबाना आबहावाबो गुबुंनाय जानाय नङा बा आबहावानि थासारिफोर जेरै मोनामनाय बा मोनामनायफोराबो जों मोननाय नङा। आं सानो बैफोरखौ खौ बोस्रांनो थाखाय जों साफ्रोमबो सुबुंफोरा मोनसे गाव गावनि न'खरावनो खालामना लानांगौ बा दोननांगौ जुदि जोङो दै बोहैग्रा जायगायाव जुदि बिदिनो प्लास्टिक बिदिनो ग्राजि मुवा गारनायफोरखौ जोङो गारबाय थायोब्ला मोनसे समाव जोंनि ओनसोल जोंनि सोहोर बा जोंनि गामिफोर बा जायगा लायो जायगा माने बांसिन अबेबा जायगायाव माने दाखोर दालाखो दै बोहैग्रा जायगायाव गारना दोनो। जायनि जाहोनाव बिनि थाखाय गोबां गेसाव गेसाव मोनामो। बैफोरखौ जोङो जोंनि थाखाय जों सांग्रांथि नुयैनि जाहोनाव बैफोरो बांसिन जादों म मानो होनोब्ला जों बेफोर जायगायाव जों गारनाङा दैया माबायदि बोहैलांनांगौ नङाब्ला जुदि गेसाव गोफाना नो बोहैलांनो हायाब्ला आबहावाथ' गुबुंले जाखागोन ना बेनिखायनो आं सानोदि बै खौ बोस्रांनो थाखाय जों साफ्रोमबो सुबुंफोरा बिबान लानांगोन बा जों बेनिफ्राय सांग्रां जानांगोन अब्ला अब्लासो जों बेमार आजारनिफ्राय जों खारग'गोन जुदि बैफोरनिफ्राय जों जुदि बारग'नो हाया अब्लाना जोंना बेमार आजार जानोबो गोबां चान्स थायो गोबां जोंखौ बेमार आजारा नाख्रेबगोन बेनिखायनो जों सुबुं माहारिफ्रा गावनो गाव सांग्रांथि जानाया मोजां बा जों सांग्रांथि जानानै मोनसे मोजां बा मोनसे थांखिजों थांनांगोन बा जोङो बैफोर जाबोरदफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जोङो दैनि नालायाव गारनाय बा दै बोहैनाय जायगायाव बा प्लास्टिक गारनाय बैफोरनिफ्राय जोङो मोनसे गासै सुबुंफोरखौ जोङो बोसोन होनांगोन बिदि बिदि गारोब्ला नाथाय जोंनि थाखाय गोबां गाज्रि नोंथां दिनै जोङो नोंथांजों माखासे आथिखालनि थासारि बा दै बोहैनाय बा जोङो दैया जोंखौ मा मा हाबायाव बाहायनो हायोबा दैखौ दैनिफ्राय जों मा मा सुबिदा मोनो बिनि सायाव जों सावरायबाय नङा होमब्ला अब्ला दोनथ' जासिगोन नोंथां दिनैनि
जा-जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ ओ मिथि मिथिनानै मिथिनो मोननायनि थाखाय दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे दे दे दे